औ
नोंथां
ओ बुं
नोंथां नोंथां आंनि आवाजखौ एसे फिसा खोनादों एसे गोसा होनलाय
बिदिनो जायो नोंथां दसेनो गोसा दसेनो लासै दा नोंथाङा मोजां खोनादोंना
ओं दे दा मोजां खोनादों नोंथां
ए बोरै खबरफोरालाय
खबरफोरालाय बिदिनो मोजाङानो मोजां मोजां गाज्रि बेफोरनि गेजेरावनो दङ नोंहालाय नोंथाङा
नै आंनाबो बे मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दं नोंथां
उम
नोंथांङालाय मा खालामगासिनो
आंङो नै बिफां सायहानि थाइजौ इदिनो आमलाइ बिफांनि गाहायाव दङ
जोंहा नोंथां ओंख्रिया आं नै थाइजौ बिफां सिङाव दं नोंथां। ओंख्रिखौनो जानानै बावबाय। अ नोंथां दालिमोन।
औ।
नै मोनसे गामिनि एल एल-पि स्कुल खाथियाव दंमोन आं नोंथां। गुदि फरायसालियाव। खाथि खालायावबो बिराद बुस्थु दं नोंथां नायनो मोजांथार।
अ।
दै दोनग्राबो दं बिराद मोजां मोजां सावगारि आखिनाय दं।
उम नोंथां आंथ' दैनि खाथियावसो दं दालाङाव। नै नाबो बिराद दंथार नोंथाङा ना गुरनो हाफैगोन थिंजाय फैनानै। थाइजौबो दं खाथियावनो। बैग्रिबो दं आमलाय बिफांबो दं आमलाय फिथाइबो दं आरोना।
औ नोंथां थांजागोन थांबा। हागोन। थांनो जेबो माबो खथ'ना गैया थांनो हागोन।
औ औ।
जाग्राबो गैला मानसिफोराबो जायै जायै आंगायजोबबाय। बोरमाफोरासो जाला जोब्बाय। थाइजौआबो गोदैथारमोन नोंथां। गो थावथार जोबगु लाय जि जिनै बिफाङाबो थार गोजौथार बिराद। एम्फौ जायो नोंथां।
एम्फौआलाय जायो नोंथां।
औ बिराद बोरैबा नांदों।
उम।
नै बोरमाफ्राबो जि दिडिस्टाब नोंथांमोननावलाय बोरमा मोसौ गैया नामा?
जाहोनावलाय बोरमा माथामसो दंमोन आरोना। ओमफाय दा बेखौ आजि हरनाय जाबाय। अन्थाइ मोसौबो दंमोन ना बेखौ फानहरबाय। दा जाहानाव दा जेबो गैथ' नाय गैथ'या आरोना
अ नै बोरमा दं जोंहा मानै
उम
बिराद थामफै अर दों नोंथां बेयाव जायगायाव बिराद थामफै अरो माने
खोमसि खोमसिथारखोमा? औ
ए थाइजौ गोदैनि मोदोमनायजोंनो फैजोबो थामफैफोरानो नोंथां ओंखायनो माने इदि जानानै दं रावबो खबर लाहर थाराखै नामा नोंथांखौ?
नोंथां
नोंथांंनि आवाज सा मोजां फैयाखैमोन नोंथां
नोंथांनि माथोखौ हमनो हायासै आं
मा हमनो हालायै जाखो नोंथां नोंथांनिखौबो मोजाङै खोनायाखैमोन नोंथां एसे मोजाङै रायज्लायबा मोजां जागौमोन नामा नोंथां नोंथांनि आवाजआ सिरि जालांबायमोन माने नोंथां आं जेबो खोनानो मोनदियामोन नोंथां हेलौ नोंथां आवासानो गोदो लांबाय माथो नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां माथो खोनालायै जाखो नोंथांनि आवाजखौलाय हेलौ हेलौ नोंथां नोंथां नोंथां मा खालामगासिनो नोंथाङा जेबो आवास्था फैयाखै नोंसोरना खोनायाखै नोंथांनिखौ आं जेबो नोंथांनि आवाजानो जेबो जाखांफैयाखै आंनियाव नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव थानानै रायज्लायनो हागौमोन नोंथां